हेलौ खोनाबायना नोंथां? औ अब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ मानोबा नोंथां?
ओ आं नोंथांजों ओ सोलोंथाइनि गोनांथिनि सायावसो एसे सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन।
अ अ हागोन नोंथां औ सावरायजागोन
औ अब्ला आंनो जागायग्रोनोसै ना नोंथां औ सोलोंथाइआथ' बयनिबो जिउआव गोनांखा नोंथाङाबो मिथिखागौ आरो बे खौ बयबो मिथिखागौ आरोना जोंनि आबै आबौनिफ्राय लानानै बयबो साफ्रोमबो सुबुङानो मा सोलोंथाइ गोनां थिनि सायाव मिथिखागौ। मानोना जोंनि आथिखालनि बुहुमाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो माने जौगाखांनो एबा गसंथानो हानाया गोब्राबखा आरोना। मानोना बुंनो हायो जे जोङो सोलोंथाइ नङाब्ला जों मुलुगावनो खाना होननानै जों बुंनो हायो। सोलोंथाइखौ बिदिनो इयुन समफोराव बिदिनो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' लानांगौ बे नङा। सोलोंथाइनि जुनै जों गोबां जिनिसफोर सोलोंनो हायो आरो बे सोलोंनाय बेफोरजोंनो जोङो मा मुलुगाव संसाराव थांनानै थानायनि राहा लामाखौ जों मोननो हायो। बिदिनो साफ्रोमबो नङाब्लाबो बांसिन सुबुङानो मा सानो बांसिन बिदिनो बिमा बिफाफ्रानो बिदि सानो जे गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ खौ सोलोंथाइ लाहोनानै साख्रि बाख्रि लाहोनो बेबादि सानो आरो ना। बांसिनानो नाथाय बेनि थाखायल' सोलोंथाइखौ लानांगौ बे नङा साख्रि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जों सोलोंथायाइखौ लानांगौ बे नङा। जोङो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोंनि जिउ दानायाव जों जिउआव आवगायलांनायनि थाखाय जोंनो सोलोंथायाइखौ गोनां जायो आरो जे जों साख्रिनि खिथुआवल' होसोनानै सोलोंथाइखौ लानांगौ बे नङा सोलोंनाया जोंनो गोबां खोथा सोलोंनायाव खाबु होयो। बिदिनो जों बुहुमनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो। आबहावानि सोमोन्दै जों सोलोंथाइखौ मिथि मिथिनो मोनो जिअ'ग्राफिनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो। बेबादिनो जों सोलोंथाइ लानानै साननो हानाय जायो आरो जे जों मा खालामहैबा मा जागोन ओरै खालामबा इयुनाव मा जाहैगोन जे जोङो मा खालामनानै गावखौनो गाव गसंथानो हागोन। बुजिनो हानाय जायो आरो सोलोंथाइ लायोबा बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां आथिखालावथ' बिदिनो सोलोंथाइ लानो गोबां खाबु ओंखारबायानो ओ जों बिदिनो सोलोंथाइ लानो थाखाय एफाग्राब फैसा थाखानिबो गोनांथि जाला जोंहा कलेज लाइफआव थांबाबो मा गरमेन्टनिफ्रायनो जोङो एडमिसन लानाय फैसा फर्म फिलाप लानाय फैसा बेफोरखौ ओरै टानावनो मोनफिनखायो स्कुलारशिप महरै बेनिखायनो फैसा थाखाखौ गिनानै जोङो मा सोलोंथाइ खौ लानो गिनो नांला आरो सोलोंथाइयाव एफाग्रामानि कर्साआ आथिखालनि मुगायाव थांला खालि जों सोलोंनांगौल' बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ लानानै जोङो गावनि जिउखौथ' दालांनो हाखायो। बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ लानायनि उनाव जों जुदि बै साख्रि बाख्रियाव मोनहैयाबाबो आरो उनाव गुबुन खामानि फोर जेरै बिजनेस आयदा बेफोरनि रावबो मा मिथिनो हानाय जायो आरो जोंङो न'खर दानायावबो न'खर संसारावबो मा सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गासैबो बिथिंखौनो बुजिनो हानाय जायो जेरै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा? बेनिखायनो जों साफ्रोम सुबुंखौनो मा सोलोंथाइ लानो थुलुंगा होनांगौ आरो जोंनिफ्राय उन्दै उन्दै सुबुंफोराथ' दाथ' बिदि खोथाखौ माने साननो हानाय जायाना बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो बुजायनांगौ जे सोलोंथाइ लानानै जों मा मा मुलाम्फा मोनो। सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मानि थाखाय गोनां औ मानोना आथिखालाव गोबां लेखा गोरोंनि अनजिमाया दंसै आरो सोलोंथाइ गैयै सोलोंथाइ मोनै बांद्राय सुबुङानो गैला बिनिखायनो जोंङो बैसोर सुबुंफोरजों दावगाफानो थाखाय समानै दावगाफानो थाखाय जों सोलोंथाइखौ लानो गोनां नङाबा जोंङो उन जाना थालांगोन जाम्बा जाम्था जाना थालांगोन आरोना। नोंथाङा नि सायाव मा बुंनो सानो
मा होनदों नोंथां
नोंथाङा बिदिनो सोलोंथाइनि सायाव माबाफोर होननो सानो नामा जे मानि था खाय गोनां सोलोंथाइया जोंनि थाखाय
औ बुंजागोन नोंथां
औ
अ सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनां होनबा नोंथाङानो बुंलांखाबाय जोंनि थांना थानायाव सोलोंथाइया जोबोर गोनां मानो होनना बुंङोब्ला औ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा नोंथाङानो बुंबाय खाना सासे खाना बायदि जायो होननानै औ नोंगौ थारैनो सासे खाना बायदियानो सोलोंथाइ गैयाब्ला मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्ला नोङो लेखा फरा रोङाब्ला नोंखौहाय रावबो सुबुङानो मान होआ एबा औ मान होआ आरो ओमफ्राय बेबायदिनो सोलोंथाइखौथ' बुंनो थाङोब्ला जोंङो साख्रिनि थाखायल' लाया नंगौ साख्रि मोननो थाखायल' जों सोलोंथाइखौ लाया माखासे आ मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो थाखाय बुजियै खोथाफोरखौ बुजिनो थाखाय आ सोलोंथाइखौ जों लानाय जायो।
औ
दा आ मा होनना बुङो सोलोंथाइयाथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांखा
औ
जाबादि जोंङो नुबोयो गुबुन हारि फोरनिया बांसिन सोलों गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानानै गिदिर गिदिर बिजनेस मावनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेफोरबायदिनो गुबुन हारिफोर बादि बै गुबुन हारिफोर जौगानाय हारिफोर बायदि जोंबो सोलोंथाइ लानानै बिसिनि उन उन नङाबा बिसोरजों समान समान खारफानो जोंबो सोलोंनांसिगौ आरो दा दा फोरथ' ओरैनो जाया नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइनि अनगायै बेनिखायनो जोङो सोलोंथाय सोलोंथायाइया बेनिखायनो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार।
औ
दा सोलों नोंगौ जों सोलोंथाइखौ साख्रि मावनो एबा साख्रिनि थाखायल' लाया। माखासे बिजनेस खालामनो था खाय माखासे फालांगि खालामनो था खाय
औ
बेफोरावबो जायो बेफोराव बेफोरनि हिसाब खिथाब बेफोरखौ खालामनो थाखाय जों सोलोंथाइ गोनां सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना सासे मा होनना बुङो सासे लेखा लेखा रोङै सुबुङा बैफोर हिसाबफोरखौहाय जेबो रोङा आरो ना जा एसे सोलोङो बेनो सोलोंखानांगौ थिग बेबायदिनो दानि जु अथ' आरो सोलोंथाइ लानोबो बारा खस्थ' नंला नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बादिनो नोंगौ। ओ स्कुल कलेज फोराव हाबनो स्कुल फोराथ' दाथ' गभमेन्टनि गभमेन्ट स्कुलफोराथ' गासैबो फैजोबानो होनजायो ओ लेखानिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायखौ फ्रि बिम
औ नंगौ। औ औ। हेलौ नोंथां खोनादों ना
जानायाव बे अनगायैबो गोबां सुबिदा मोनो आरो
औ।
हारिया थांनानै थानोब्ला सोलोंथाइखौहाय लाथारनांगोन आरो
नंगौ नोंथां मोनसे हारिया बे जौगाफुनाय बुहुमाव जौगाफुनाय हारिजों जौगालांफानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांखाथारगौआनो मानोना सोलोंथाइ गैयाबा जेबोआनो जाखाया औ
नंगौ नोंथां औ बेनि ओंखायनो दहाय नोंथांआ बुंलांनाय बायदि जोङो नंगौ मा होनो जोंनि उन्दै उन्दैफोरखौहाय जोङो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु होनांगौ बा बिथोन होनांगौ। सोरबाया दासिमबो गामि गोथौ गोथौआव जों नुनो मोनो बारा लेखा फरायबांला बिमा बिफायाबो जौ जौ लोंनानै जुमाय लोंनानै बिदिनो गद गैला बेबायदिनो गोरा थाल लाला औ उन्दैफोरा जा जायै जालांथों मा जाय जालांथों बेबायदि सानग्रा दं बेफोरबायदिखौनो बैफोरबायदि सुबुं बेखौहाय थुलुंगा होनांगौ आरो माने सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मानो गोनां बेसेबां गोनां बेखौहाय जोङो हायोबा थुलुंगा होनांगौ आरो औ गोग्लैसोनाय गामि गामिफोराव थांनानै हायोबा जोङो थुलुंगा होनांगौ सोलोंथाइनि बागै जोङो सावरायनांगौ। गौ बेफोरबायदि आरो आंनि साननाया
था नोंथां सानाया मोजाङैनो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला सासे बिदि थाखा फैसा मालक लेखा रोङै सुबुङा जाय खामानिखौ मावनो हाया बै खामानिखौ मा सासे थाखा फैसा गैयै लेखा गोरों सुबुङा ओरैनो मावनो हायो औ थारैनो औ थारैनो जों बयखौबो सोलोंथाइ लानो थुलुंगा होनांगौ आरो उम
दानि जुगाथ' रांनि जुग दा नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो खायसे खायसे आथिखालावथ' साख्रि मोनजोबा साख्रिखौथ' बयबो मोनजोबखाया नोंगौ ओमफ्राय बेबायदिनो साख्रिनि अनगायैबो जों गोबां बिजनेस मावनो हायो सोलोंथाइ लाबानो
औ बिनि सायाव आबादनि बि थिङावबो जों सोलोंथाइजों खारोबा गोबां मुलाम्फा दङ' आर ना नोंथां।
औ फालांगि खालाम जोङो रां आरजिनो हायो गाव गावनि नांगौखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो आरो। औ
थारैनो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों अब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला बे दोनथ'नोसै औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।